हेलौ औ नोंदो फंनैसो खोथा रायलायनो हागोन ना?
औ हागोन।
ए जानायनि आरो बेरायनायनि बागै
सार जानाय आरो बेरायनायनि बागै
अ
औ हागोन नोंथां।
अ ओरैनो नोंथाङा अबे जायगानि आ
हेलौ हेलौ नोंथां खोनादों ना? हेलौ
हेलौ
औ खोनादों नों
औ औ ओम थां ओरैनो मा जानानै मोजां मोनो।
औ ओम जोंना ओ मैगंनि बागै बुङोब्ला जोंहा अनला खारै सबाय नारजि बेफोर बायदि ओंख्रिखौ जानानै मोजां मोन आरो। ओम
ओमफ्राय नोंथाङा ओरैनो बेरायनो थांफेरबायना?
औ बेरायनो थांफेरबाय आं नोंथां। औ
हेलौ
औ खोनादोंना। हेलौ
हेलौ
औ खोनादों ना।
हेलौ हेलौ नोंथां।
औ औ खोनादों ना खोनायाखै नोंथाङा?
हेलौ नोंथां। हेलौ
हेलौ